अ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ बरननायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा जोंनिया दैज्लां दैज्लां बोथोराव बर' सुबुंफोराहाय माबायदिहाय आबाद मावो बेनि सायाव एसे सावराय सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे गु सावरायना होनो हागोन नामा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद बुङोब्ला माबोरै मावो बुङोब्ला जोङो बे बेखौनो मिथियोदि जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनानो जोङो जाय आबादखौ मावो बा बयबो सुबुङानो बयबो न'खरानो जोङो बांसिनानो जोंनि माइ आबादखौ माव मावनायखौ नुबोदों बा मावो
औ नंगौ
बे आबादखौ जोङो बोरैहाय मावो बुङोब्ला गुवारै बेखेवनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो मिथिग्रोनांगोनदि जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों नो मा नांगौ बा माब्लानिफ्राय मावनाय जायो
औ
जोंनि माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोंहा मायलिनि थुबुर थानांगोन बा मायलि जोङो जा बुथुमनानै लाग्रोनांगोन जोङो मेसें बोथोरावनो जोंनि जाय माइ आबादनि माइ फिथाइ मोनो बेखौ जोङो माइलि हिसाबै हिसाबै बुथुमनानै दोनखानाय जायो नङाब्लाबो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय माइलि बायनानै लाबोजायो थिग बिदिनो जोङो जोंनि दैज्लां बोथोर बोथोराव माइ आबाद मावनो थाखाय माब्ला खोथिया फोनांगोन बे सोंथिया फैयो बेबायदिनो जोङो जोंनि माइ आबादखौ मावनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय जोङो बैसाग दाननि खावसे बा हा बैसाग दाननि गेजेरब्लाथाय जोङो खोथियाखौ फोननानै लानाय जायो नङाब्लाबो जोङो जेट दानाव जोङो खोथियाखौ फोनानै लायो बे समावहाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो हा हालेवनानै लाग्रोनांगोन खोथियाफोनाय जायगाखौ जायखौ जों औ जोङो जायखौ दबल होननानै बुङो जोंनि जोंनि हाया बेसेबां आरो जोंनि हानि हिसाबै जोङो जोंनो माइलिखौ बे बेसेबां नांगौ जों बेखौ मोनथिना लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोंहा माइलिया बेसेबां बुरजा बेखौ नायनानै जोंनि हा दबलखौ‌ एवनाय जायो जोडों सानै बा साथाम थाम हिसाबै हेवनाय जायो जुदि जोंना हाया मोजां मोजांब्ला सानायावनो मोजां मोन गुरै बा मोजाङै दुफु दुफु जाखादोंब्ला सानैयावनो हेवनानै जोङो फैयो बांसिनानो जोङो सानै हेवखांनानै खनसेबाव फोमोनबावो जाहाथे जोंनि माइआ मोजां जायो जों फोमोनखांनायनि उनाव मै होनाय जायो जाहाथे जोंनि हाया मोजाङै समान जायो जोङो बे हा फोमोननायाव खोथिया फोनो थाखाय थाखाय जोङो गिबियावनो जों माइलिखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन हरसे मानि जोङो दैयावहाय म सोमग्रोनानै लागोन जेब्ला जोङो माइलिखौ सोमनानै बोखाङो अब्ला जोङो माइलिखौहाय गाजा अरनो थाखाय माइखौ जोङो मोजाङै फाथो बस्थाफोरावहाय सोनानैहाय मोजाङै खोबनानै दोनगोन नङाब्लाबो जोङो फाथो बस्था गैयाब्लाबो हायावल' खबनानैब्लाबो जोङो जा जोंनि लाइ जायखौ जोङो थालिर लाइ बुङो आरो थासलाय बेसोर मोननैजों जोङो मोजाङै खोबनानै दोनगोन जाहाथे बियो बाथा खुगा जायो बा गाजा अरो बेयो जेब्ला जोंनिया गाजा हरगोन माइआ बा खोथिया बेयावहाय जोङो गाजा अरोब्ला जों जा हालेवनानै लानाय बा हा फोमाननानै दोननाय बेयावहाय जोङो खोथियाखौ मोजाङै होनानै लागोन जोङो बेसेबां दाननि उनाव जोंनि बे खोथियाया गायजानाय बा फुजानाय जागोन बेखौ जोङो मिथिनानै मोनोदि जोंहा दानसे एबा दानसे खावसे बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुनाय जायो ।
औ नंगौ
जोंनि फोथाराव गायनो थाखाय नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन जोंनि दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद नि सायाव बा जायखि जाया दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव ।
औ नंगौ नोंथां ओ जेनेबाखि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बरं बर' सुबुं सुबुंफोरा दैज्लां बोथोरावहाय मा आबाद मावो होनोब्लाथ' जोंनिया बांसिनैनो मिथिना थांखायो आरो माइ आबाद मावो होननानै औ बे औ बेबादिनो ओ माइ आबादखौ मा बायदिहाय मावो होनोब्ला ओ जों निया माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोंहा निजा जाय हा थायो बे सोरो मावो आरोना बेबायदिनो जेनबा जोंनिया हाखौ मोजाङै ओ जेनेबा एवग्रोना लानांगोन आरो ना ओ मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों जोंनिया । हाखौ जोंनिया खेबसेबा खेबनै मोजाङै एवना लाग्रोनांगोन ओ बेबादिनो जोंनिया ओम हाखौ एवना दोननानै ओ जेनेबा जोंनिया माइ गायनो थाखाय जोंनि खोथिया नांगौ ना बे खोथियाखौ जोंनिया मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जेनेबा जोंनिया थांनाय बोसोराव मोजां जोलैनि माइ एबा जोंनि हाथाय बाजाराव मोजां जोलैनि माइ बाय ना लाबोनानै न'आव बेखौ लाबोनानै ओ जेनेबा जोंनिया बस्थायाव बे माय खौ सोनानै हाख'र एबा फुख्रिफोराव ओ सानसे बा साननैनि थाखाय बेखौ सोमना दोननांगोन आ रो ना बे सोमना दोननाय माइखौ जोंनिया औ बोरियाव बोखांनानै बे माइखौ जोंनिया मोजाङै हायाव दोननानै ओ थास' बिलाइ एबा ओ थालिर बिफांनि बिलाइजों जोंनिया बेखौ खोबना दोनगोन आरोना सानसे बा सा ननै ओमफाय जेब्ला जों बेखौ सानसे बा साननैनि उनाव नायो अब्ला बेयो गाजा अरनानै थायो आ रोना बे गजा अरनानै थानाय माइखौ जेनेबा जोङो ओ दुब लि बा खिरखाफोराव लांनानै ओ जेनेबा जों खोयथिया थिलियाव ओ माने जेनेबा दुब्लियाव बेखौ जेनेबा जोङो ओ हाखौ एवनानै दोननाय दुब्लियाव जों बे खौ बु माइखौ लांनानै सारफ्राव सारफ्राव होनांगौ आरो ना बे सारफ्राव सारफ्राव होनाय खौ ओ जेनेबा जोङो ओ खोथियाया माला ओंखारो होनोब्ला जेनेबा जोंनि ओ सातदिन एबा ओ ओ सुद्द दिनसोनि उनाव ओ बेयो जेनेबा जौ लांनो हमो आरोना । बेयो जेबोला ओ औ बेयो जेबोला ओ गोजौ जागोन एबा जौगौन बेखौ जोङो ओ फुना लानानै ओ दुब्लियाव जेने बा माइ गायनो थाखाय जोङो बेखौ हाखौबो खुमोनना लाग्रोनांगोन आरो ना मोसौ एबा ओ ट्रेक्टरजों जों बेखौ मोजाङै एवग्रोनानै हाखौ फोमोनना लाग्रोनांगोन । बे हायाव जेनेबा जोंबो खोथिया फुना दोननाय ओ बेखौ जेनेबा जोङो गयनांगोन आरो ना बेदिनो जोङो गायनायाथ' जेनेबा आगोलो जोङो आखायजोंनो ओ जेनेबा जोङो ओ मानसिजोंनो जेनेबा मानसि फोरा गायनानै जोङो बे खौ माइखौ मोननो हायोमोन बाथ जों आथिखालाव मा नुनो मोनदों ओ जेनेबा जों दानिया ओ जेनेबा जों मिचिनदोंजों मिथि मिचिनजोंनो ओ जेनेबा माइ गायनायखौ नुनो मोन ग्रा जाबाय आरोना औ फ्राय बेनो ओ जेनेबा आथि खालजों आरो दाजों ओ नायनो थाङोब्ला जोङो ओ रुजुनो थाङोब्ला जोबोद आलादा आलादा दा बेफोरखौ जों नुनो मोनो । बेबायदिनो जोंनिया ओ दैज्लां बोथोराव ओ ओ माइ आबादल' नङा बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि ओ गोथां मैगं फोरबो मोनो जेरैहाय जोंनिया दैज्लांनि ओ जोगोनार आरो बेबायदिनो दैज्लांनि लेसेरा दैज्लांनि ओ पथ'ल आलु ओ बेफोरबायदिनो गोबां गोथां मैगंबो मोनबावो आरोना ओ औ नोंथाङाबो जेनेबा ओ दैज्लां बोथोरनि उनाव माबायदिहाय ओ आबाद मावनो हाबावो बेखौ एसे ओ सावरायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोङो दै ज्लां बोथोरनि उनावहाय बुङोब्ला बोथोरा जोंनिया दैज्लां बोथोरनि उनावहाय मेसें बोथोर फैयो जेरैहाय औ जेब्ला मेसें बोथोर फैयो अब्ला जोङो मेसेंनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय मेसेंनिया मेसें नि आबादाव गोबां आबाद दङ जेरैहाय तेसि सबाय दालि बेसर आरो लाइ लाफा गाजर बान्दा कबि मुला बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा मैगंफोर मोननो हायो बा आबाद मावनाय जायो। मेसें बोथोरावहाय बेफोर आबादखौ जोङो माखासे मानि आबादखौ जोङो जाय दालि बा तेसि बेसर जाय बेफोरखौ जोङो दुब्लि बारियाव फोनाय जायो। बेखौहाय जोङो दुब्लि बारियाव गोबाङैनो फोनाय जायो जि बिघा नैजि बिघा बिदि फोनाय जायो बेफोरखौहाय जोङो फालांगि खालामनो थाखाय फोनाय जायो आरो माखासेफोराहाय जा बेसर फोयो बेखौहाय जोङो गावनो न'आवनो थाव गुबै फेरेदनानै जानो था खायबो जोङो फोनाय जायो आरो बे खौहाय आरो बेसरखौहाय जोङो बि जेरैहाय मैगं हिसाबै थाव फेरेदनो नङाब्लाबो जोङो बेखौ मैगं हिसाबै जानो थाखाय फोनाय जायो बेफार फालांगिनि थाखाय आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेसरनि फ्राय जोंहा गोबां थाव मोननो हायो बा जोङो जाय बेसरनि बे थाव फेरेदो बेखौ जोङो बुंनो हायो जि जोंहा बेसरनिफ्राय मोजां थाव गुबै मोननो हायो होननानै आरो जेब्ला बे जोंहा न'आवनो न'खरावनो फेरदनाय न'निनो आबादनि थाव गुबै मोनोब्ला मोजां जायो जोङो बे थाव गुबैखौहाय मुलि हिसाबैबो समाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय
बेसर बेगरखौहाय जोङो उन्दै गथ'फोरनो गान्दु बानायनानै होनायखौबो नु नुनो मोनदों आरो जा बेसर थाव गुबै बेसरनिफ्राय मोननाय थाव गुबै बेजोंबो जोङो जेब्ला जोङो गगा मोनो अब्ला जोङो गन्थं खाथियावहाय जोङो फोनना लानाय बा गन्थंआव फोनना लानाय नङाब्लाबो जों उन्दै गथ'फोरा जेब्ला गगा मोनो अब्ला जोङो बे इन्दि बिलाइफोरखौ गथ'नि थालोयाव होनानै बेफोरबायदि थाव गुबैखौ जोङो फोननानै होनाय बा एसे दुंब्रु दुंब्रु खालामना फोनना हानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों जोंनि आबादनिफ्राय जोङो मैगंल' नङा बा जोंनि आबाद मैगंनिफ्राय जोङो जानो थाखायल' नङा माखासे जोंनि देहानि मोजांनि थाखायबो जोङो बाहायो बा मुलि हिसाबैबो जों बाहा हायनायखौ नुबोनो मोन्दों।
औ नंगौ? औ थिग बेबायदिनो नोंथां होमब्ला जोंनियाथ' समाबो जायाखै नङा जानानै फैबाय नोंथां ओमबा जों ओ जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो जोङो ओ लाखिथ'नोसै नामा नोंथां? औ जेनेबा नों नोंथांजों सावरायनानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां दे बिदिब्लालाय औ दे।